हेल' नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेनो जाबाय आं नोंथांखौ
खालामहरदोंमोन जेनेबा।
औ आं नोंथांखौ माने जिब जुनार मोजां मोनो ना नोंथाङा?
औ नोंथां आं जिब जुनार मोजां मोनो।
अ बेनि माने नोंथाङा मा पेट
खोनायाखै नोंथां बुंफिननो हागोन ना? हेल' हेल' नोंथां। नोंथाङा माबाफोर बुंदों नामा?